हागौ न नेटवार्कआ मोजां नङा थांलाय फैलाय जाबाय थादों बिनि थाखायनो औ एबारबाथ' खो जोबोर मोजां खोनाबाय।
दे दायो बे समाव होमबा जोङो आबहावानि सोमोन्दै सावरायनायखौ जागायफि फिननोसै।
औ औ औ बे आबहावाया मा जाहैबाय उम गारि मथरनि गेजेरजों गोबां बिदि आबहावाफोरा गाज्रि जालांबाय थादों। आरो गोबां गारि मथर बांद्राय जानाय खायनो नो जों साउन पलस बो जायो जोङो मोजाङै बे टाउन सिटिफोराव मोजाङै उन्दुनो। होमब्लाबो उन्दुनो हाया। मानो थाखा खाय होनब्ला बे खाथि खालायाव नों उन्दुबबाय थानायावनो गारि मथरनि जुग हाग्ला बा आवाजजोंनो आवास जानायजोंनो नोंङो उन्दुनो मोना हर गेजेरावनो सिरि मोनलायलायबाय थायो सिरि मोनलायबाय। बाय बाय बायगारो बिनि थाखाय बेनो बेफोरो मोनसे पलु पलुस इंलिस इंराजियाव बेखौ पलिउसन होननानै बुंनाय जायो जेरै आप हावानि गुबुंले जानाय बे गुबुंलेया जायो आरो लोगोसे बे दैयाबो गुबुंले जाहैबाय जाबाय आथिखालाव मानोना गोबां दारिमिनफोर दिहुननाय जाबाय बे दारिमिनाव हा मा जाखो? गोबां गाज्रि लेथ्रा बुस्थुफोरखौ बे बेफोराव मा ओ दैफोरावसो हरो दैसाफोरावसो गारनानै हरो। जे माने सिटि फोरावथ' बेयावहा ड्रेनाव हरो नाथाय बे ड्रेननि दैया माहा थाङो होनब्ला बे ड्रेननि दैया गासैबो बै मबबा दैसा मबबा लैथो बेफोरबायदियावसो थाङो। आरो बेफोरजोंनो दैफोरा हा गाज्रि जाबाय। आरो दै गाज्रि जानाय नि गेजेरजोंनो नाफोराबो जायखौ जोङो जायो। मा जायो बिसोरो ओं गाज्रिजोंसो बिदि जायो बेमार जानानै बेमार जायो आरो गोबां नाफोरा आरो बे बेमारि नाफोरखौसो जों मोनजायो। आरो इनडाइरेक्टलि थोंजोङै नङाब्लाबो जोंनियावहा बेफोरो ओ गिदिंनानै जोंनियावनो गोहोम खोलैफिनो बिनो बिनि थाखायनो बियो मोनसे गोबां बिदिनो ओ साननो गोनां बाथ्रा आंथ' बेखौ साननानै मालाबा मालाबा उन्दुनो ओंखारलायलाङा मा जागोन होननानै सानो औ आरो लोगोसे बेल' नङा बे दैनिल' नङा लोगोसे मा जा जोंनि दिनैनि जोङो डक्टरफोरनियाव थांब्ला देहा नायगिरिफोरनियाव थांब्ला बिथांमोना मा जोंखो मा बुंनानै हरो होनब्ला जोङो मोजां बुस्थु जानांगौ अ अ जों मोजां बुसथुआलाय माथो केमिकेल होयो ना बजाराव फाननाय हासारफोर होयि बेफोरखौसो जानांगौ नङा होमब ब्ला नाथाय नाथाय जोङो दिनै गोदोबा मा जायोमोन बै जोंनि बारिनि मैगंफोरा मैगं थाइगंफोरा बेवहाय गोबोरखि होनानै बियो अरगानिक जायोमोन जोबबोर मोजां मोन बियो जानो देहाखौबो थाजिम खालामोमोन आरो बियाव उम बिनि गोथावाबो गोथावसिन जायोमोन नाथाय जेब्ला दिनैनि मैगंफोरखौ खौ नायो जेरै दुन्दिया मस्ला बे दुन्दिया मस्लायानो दानिया माने थावनायानो गैला मोदोमनायानो गैला बे ओरैनो दुन्दिया मस्ला ना दुन्दिया मस्ला लाना नाथाय बेयाव जेबो मोदोमनाय गैला बिनि थाखायनो बेफोर बेफोर साननो गोनां बेफोर मानि थाखाय जादोंब्ला बेफोरो अर्गानिक नङिनि थाखाय बै हा सरखारि बा बजाराव फाननाय हासार बाहायनायनि थाखायसो बेफोरबायदि जादों बिनि थाखायनो बेफोरबो मोनसे बै जोंनि आबहावाखौ बै जाय जि जोङो जेब्ला हाफोरावहा बे हासारफोरखौ होगोन अब्ला हायावबो पलिउसन जायो बे हायानो दिनै दिनै गायब्ला दिनै हासार होनानै गायब्ला गाबोन बिनिफ्राय एसे बारासिन होनांगोन आरो बिनिफ्राय इसे बारासिन होनांगोन नै बेफोरनो मा जायो गोबां बे दुब्लिफोर दुब्लिफोरखो दुब्लिनि हाफोरखौ गाज्रि खालामो आरो अखा हायोब्ला मा जायो अखा हायोब्ला बे हासारानो जोंनि हा सिङाव जों जेराव दै जायो बे जाग्रा दैयाव हाबलांसिगोन आरो बेखौनो जेब्ला जोङो बोखांनानै जायो अब्ला जोङो बे जों जि हासारखौ होदों बे हासारखौनो जोङो जाफिननाय जायो अब्लाथ' बियो गोबां दुखुनि बाथ्रा नङा होमब्ला जोङो बे जों दंफां लाइफां फेदेरनो थाखाय जि दावायखो होयो जि हासार जि मुलिफोरखौ होयो बेखौनो जोङो जाफिननो गोनां जायो बिनि थाखाय ओंखायनो जोङो बेफोरफोरखो माहाय सोलायनाया मोजां आरो आरो नोंथाङा बिनि फारसे मा बुंनो सानदों
दिनै ओ सुबुंफोरा जेरै जोङो सावरायदोंमोन जेरै बिफां-लाइफां। बिफां-लाइफांखौ लानानै जोंनि सुबुं माहारिया गोबांथार बेबायदिनो गाव गायनि नांगौ मुवाफोरखौ सुफुंनानै लायो बा बानायनानै लायो। जेरैबायदि दंफांखौ जोङो दंफां-लाइफां बा जोंनि मिथिंगाफोरखौ जोङो दानफायनो नाङा, बा जोङो बेखौ मोजां आल लानांगौ जेसेबां हायो जोङो गायनोसो नांगौ। नाथाय जोंनि दानि सुबुंफोरा ओ दंफां-लाइफांफोरखौ बिफां-लाइफांफोरखौ बा मिथिंगायारि मुवाफोरखौ दानै-दानै गावनि नां गौवाव गावनि गोनांथिनि थाखाय बा मुलाम्फानि थाखायसो दिनै गोबां बाहायनायखौ जोङो नुनो मोनदों। जायनि थाखाय जोंनि ओ बेबायदि मिथिंगाया गुबुंलेनि सायाव आबहावाया गुबुंलेनि सायाव गुबुंले जाबोनो हमदों। दिनै जेरैबायदि जोङो बिफां-लाइफांफोर गायनांगौ बेबायदि बिफां-लाइफांफोर गायाखै। जोंनो नांगौआवल' जोङो बाहायबाय थादों बाहायबाय थादों आरो बेजोंनो लोगोसे दिनै जोङो सावरायनाय बायदि जोंहा गारि गुराया जोंनि गेजेराव बांबोबाय थादों बिनि थाखाय जेरैबायदि मोजां बेबायदि बारफोरखौ जोङो मोननांगौ बेबायदि मोननो हायाखै। आरो जोंनि मिथिंगाया गोबां थार बेबायदि गाज्रिनि सायाव गाज्रि जालांबाय थादों। जोङो बेफोरखौ मोननो हायो
नोंथाङाथ' मिथियोब्लालाय गारि लाबोब्ला आबहावाया गुबुंले जायो होननानै दा नोंथाङा इयुनावहा गारिखौ लागोन होननानै सानो ना ना आबहावा गुबुंले जायो गारि लाया होननानै सानो
जोंनि सुबिदाखौ होननाथ' जोङो लानांगोन
आंबोथ' लागोन बायदिखौ मोनदों आबहावाया मा जायो मा जाया आंहा गारि खौ मोनबानो जाबाय खारखो मोनबानो जाबाय होननानै आंहा साननानै लायो। गुबुना मा सानो मिथिया आंबो गुबुनफोरबायदि माने जौगालांनायखौ नागिरो आरो बेै
दे नोंथाङा मिथिं आबहावाखौ गोग्गोहै मो जाङै लाखिनोब्ला मा खालामब्ला आबहावाया बेबायदि जोंहा गुबुंले जानायनिफ्राय होबथानो हागोन बेनि राहाफोर नोंथाङा बुंनो हागोन नामा?
औ नोंथांनिया बार गाबदों नामा? एसे फेर फेर फुर फुर गाबबाय थादों
औ औ
औ आबहावाखौ जोङो मोजाङै लाखिनो थाखाय सेथियावनो बेखौथ' गासैबो मिथियो सेथियावनो जोङो ओ ओ बिफां-लाइफांफोरखौ गायनांगोन बिफां-लाइफां बिफांफोर जेसेबांनो गायो अब्लानियानो बिफां लाइफां जेसेबां गायो इसेबांनो जोंनि आबहावाया मोजां जागोन आरो जोङो जोंनि माखो मानो नांगौ, बननि थाखाय अर सुनो थाखाय बन नांगौ होननानै जोङो बिफां लाइफांफोरखौ दानबाय थाब्लाथ' बे बिफां-लाइफां आबहावाखौ जों गाज्रि खालामनाय जायो। बे जाहैबाय बिफां-लाइफां दाननायखौ रैखा खालामनांगौ आरो
जोङो दाननो दानो बा जोङो दाननो नांगौना फांसे गायनाय फांसे दाननायनि सो लाय जोङो फांबा बा, फां फांबा बा जिथासो जोङो दं बिफां गायोब्ला आं सानदों जोंनि आबहावाया गुबुंले जानाय नङा फां फांसेनि जायगायाव जोङो, जि थासो बिफांफोर गायनानै होयोब्ला आं सानदों जोंनि आबहावाया गोग्गोयै थागोन,
औ लोगोसे आङो सान सानो बे बिफां लाइफां गायनायल' नङा जोङो जेब्ला माहाबा थाङो, जोङो माहाबा थांब्ला, जोङो ससे ससे थांब्लाबो जों दानिया स्कुटि बाइक कार थानायखाय जोङो बेफोरजोंनो थाङो जाहैब बाय जोङो बेफोरावहा जेब्ला जोङो आथिंजों थांगोन थांनो हानाय समावहा जुदि नोंहा समाबो दोङोब्ला जुदि नों थांनो हानाय जायगासिम नोंहा स समाबो मिलायो आरो आइथिंजों थांब्लाबो सहैब्ला, जोङो आथिंजों थांनाया मोजां मानोना आइ आइथिं जों थांब्ला जोंहा देहायाबो, मोजां जायो आरो लोगोसे बै मा मा जानाय आबहावा गुबुंले जायखौ बार मा मा उखुन्दैनि गेजेरजों जायो बेफोरबायदि जानायनि, फ्राय जोङो हमथानो हायो आरो लोगोसे आङो सानथा आं सानदों दिनैनि सुबुंफोरा बांसिनानो मा बै एसि बाहायो एसि बाहायनायनि गेजेरजों, गोबां बिदिनो आबहावा, फोर गुबुंले जायो जोङो नै दिनै गरम बोथोर, आंबो फेन लाबाय थादों नोंहा मालाय फेन लायाखै नोंहा बार बारजों आङो दायो फेन लादोंब्लाबो आङो इलेक्ट्रिसिटि, कारेन्ट बाहायनानै आङो आबहावाखौ गुबुंले खालामदों, नाथाय नोंहा मा? नेचारेल लादों मिथिंगायारि बारखौ लादों, जायनि गेजेरजों मिथि नोंहा जेबो गुबुंले खालामाखै आरो नोंहा थान्दासिन, थान्दासिनबो मोनदों,
औ औ जोङो आरो बेजोंनो लोगोसे ओ जोङो माब्लाबाफोर माहाबा थाङोब्ला जोंनि जानाय, जानाय लोंनायफोर समाव जोङो प्लास्टिकफोर बाहायो नङा होनबा, जोङो आं सानदों आबहावाखौ गुबुंले, जानायनिफ्राय होबथानो थाखाय जोङो प्लास्टिकफोरखौ जानला मोना गारालासिनो न'आवनो जमा लाबोनानै बेबायदि जोंङो सावनाय बेफोरबायदिखौ खालामोब्ला जों आं सानदों जोंहा बेबायदि आबहावाया गुबुंले जानायनिफ्राय, रैखाथि मोननो हागोन आरो जों सुबुं माहारिया मोजां। आबहावाखौ जोङो मोननो हागोन।
आंथ' सानदों माब्ला बाजारफोर। आव थाङोब्ला जोङो प्लास्टिकफोर बाहायनायनि सिगां दखाननिफ्राय दखान गलाफोरनिफ्राय प्लास्टिक लाबोनायनि सोलाय नोङो गांसे मना लानानै थां। जेराव गासैखौबो नोङो सोनानै लानो हागोन। प्लासटिक बाहायनाया खम जाग गोन आरो जोङो मा खालामनो हागोन जों बे आबहावा प्लास्टिकनिफ्राय जि आबहावा गुबुंले जानाय। बे आबहावा गुबुंले जानायनि फ्राय जोङो रैखा मोनगोन नङासाय
नंगौ नोंथां अब्ला जोङो आबहावानि सोमोन्दै। देलाय बुंनायसाय अब्ला जों आबहावानि सोमोन्दै रायज्लायनायखो आबहावानि सोमोन्दै रायज्लायनायखो एसेयावनो दोनथनोसै नामा?
ओ एसेयावनो दोनथनोसै होमबालाय गोजोनथोंसै। उनाव लोगो मोनसिगोन दा बेलासि
हायदो